औ औ खोनादों नोंथां।
थाङा बोरैहाय दङ?
औ आं दा गसाइनि अननायाव आंजों लोगोसे न'खराबो मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां। नोंथाङालाय माबोरै दं?
अ नोंथां आंबो मोजाङैनो दङ। बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ नोंथां थारैनो सावरायजागोन।
अ बिदिब्ला जोङो दैज्लां बोथोरनि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
औ।
अ गिबियाव आं दैज्लां बोथोरनि बागैनो नोंथांनो एसे फोरमायथिना होग्रोनि नामा?
औ जागोन नोंथां।
थारैनो बुंनो थाङो दैज्लां होनबाथ' गासैबो माने दैज्लाङाव माइ आरि गायनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा दैज्लाङाव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर जेरै- बेफोरबायदि मैगं थाइगं आबादबो मावनाय जायो आरोना।
औ थारैनो
बेजों लोगोसे जोंहा गिबियाव माइ गायनाय माइ गायनो थाखाय जोंहा माने गिबियावहाय जोंङो जायखौ बुंङो माइग्लि बे माइग्लि जोंङो बुथुमना लानाय जायो आरोना।
औ
बेखौ माने नोंनि ओ जेनेबा ओ गावबा गावनि सायाव सोनारो जेरैहाय नोङो बेसेबां बुरजा माइ गायगोन बेफोरनि सायाव ओ सुबिदा नायनानै जेनेबा थोनाय हिसाबै माने जोङो माइग्रिखौ खालामनाय जायो आरो। ओ जोङो माइग्लि ओ माइ माइआ जोंहा गोबां रोखोमै थायो जेरैहाय जोंङो रनजित, बाहादुर बेबादि नो ओ जोंगुबुनदु बेबायदिनो खरमा बिदिनो गोबां माइ थायो आरो ना? ओ बिदिनो जोङो जाय खिजाया नोंनो मा मा मोनसे माइखौ नांगौ बेखौ जोङो ओ गायनो थाखाय माने गिबियाव जोङो दैयाव सोमग्रोनाय जायो आरोना।
औ।
बेखौ जोङो बांसिनै फाथो बस्था बादि बेफोरबायदि बस्थायाव माने बांसिनै सोमना दोननायखौ नुयो आरो। बेखौ जोङो फख्रि बा दैखरफोराव माने एसे गोबाव सम हरसे बा हरनैनि गेजेराव सो सोमनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनावहाय जेब्ला बेयो माइआ जेनेबा ओ जेनेबा गाजा बेरजासे बेखौ दोनथ'यो। बेनि उनावहाय जोङो बोखांनानै जेनेबा बेखौ अबेबा मोनसे ओ बस्थाफोराव लखमनानै माने जोङो एबा थालिरजों बेखौ थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइफोरजों जोङो आ गाजा बेेरनायनि थाखाय बेखौ खोबहाबना दोननाय जायो आरो ना।
औ नंगौ।
बेनि बेनि उनावहाय जोंहा जेब्ला बियो गाजा बेरखांयो अब्ला माने जोङो जि जायगायाव ओ खोथिया फोगोन आथिखालावथ' जोंहा गोबां ट्रेक्टरजोंनो एवनाय जायो नङा होमबा? गोदो गोदाय जोंहा माने बां सिनै हालेवनाय नुनोमोन। आथिखालाव माने बेबायदि मोसौ हालिखौ जों बांसिनै नुनो मोनलिया आरो माने ना? बांसिनै टेक्टरजोंनो एवो जेरैहाय जोङो बे खौ ट्रेक्टर जों हाखौ मोजाङै फोमोनना लानानै बेखौ होनाय जायो। खायफा खायफा हाजों गिबियावनो एवनाय समावनो गलाय मैन्दिर जानो थाखाय ओ बेखौ जोङो हासार आरिबो होफानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
गोदोथ' जोंहा बेफोरबायदि बांसि न होनाय नङा नाथाय आथिखालाव बेबादि नुयो बेजों लोगोसे जों खोथिया फोखांनानै खोथिया जेब्ला एसे गोजौ जायो खायफा खायफा ओ खोथिया लानानै माने खायफा खायफा खोथिया माने थाबनो जौवो आरो उम बेबादिनो ज जोङो ओ बेयाव खोथिया फो खांनानै उनावबो जों माने बेखौ ओ एम्फौ जायोना एम्फौ जानाय जानो हायि बेफोरनि बादि मुलिफोरबो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
ओ एसे गोबाव जानायनि उनाव जोङो माने आरोहाय जोङो बेखौ ओ माइ गायनो थाखाय। माइ हाखौ जोङो ओ ट्रेक्टरजों फोरजों एवनानै ओ जेनेबा हाखौ गुरै खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालावथ' माने जोंनि ओनसोलफोरथे माने खायफा अबेबा अबेबा दिनाव माने दैनि बिबाङाबो खम अखा हानाया खम बेबादि जायो आरोना। ओ बेफोराव जोंहा मिस मेचिनफोरजों दैखौ सारनानै जोङो माइ गायनायखौबो नुनो मोनो आरो।
औ।
बेहाय जोंहा माइ गायनो जोङो गोदोथ' जोंहा सावरि बादालि बेफोरबादि जानाया जोंहा गोदो गोदाय माने हुदा दंमोन। नाथाय आथिखालाव जों बांसिनै बेबादिखौ नुनो मोनलिया आरो ना।
औ नंगौ।
सिनै जेनेबा बेबादि रुवानिफोर लायो थेवब्लाबो माने जों फैसाजों बेफोरबादि लानायखौ ओ नुनो मोनो आरो। थिग बेबादिनो। बुंनो थाङोब्ला। गोदोनि दानि जों बे दैज्लां बोथोरफोराबो माइ गायनाय आबादाव गोबां फारागथि दङ आरो ना।
औ नंगौ।
जोङो बेलेग ओनसोलफोरथिंहाय जोंनि ओनसोलफोराव बांद्राय बिदिखौ गाया जेरैहाय जोङो गुदुं जेनेबा दै गोथौफोराव माने जोङो बांसिनै। दै गोथौआव माने जोङो माइफोरखौ माइखौ खोथियाखौ फुनानै जेनेबा जों जावैना गायनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ।
खिन्थुबा जोंनि ओनसोलफ्राव बेबायदि जों दाइरेक्ट फुखानानै बेखौ गायनाय जायो जेरै फुनायाव जोंहा हाबो फैयो हाखौ मोजाङै। जोङो जेनेबा खारहोनानै बेखौ जोङो खोथिया खोथियाखौ फुनानै सरनाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
गाययो जेब्ला हाया गोमोन जायो अब्ला जोङो फुखांनानै रोगानानै बेयाव गायहैनाय जायो गायनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि गायो जेरै खायफाया। हाजों लोगोसे नायना सुबिदा नायनानै खायफाया गेसें खायसेया खायसेया गुबुं बेबायदि गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
बेबादिनो बे बियो एसे गोबाव समनि उनाव माने उनावहाय जेनेबा। फिथाइ थायो आरो फिथाइ जाखांनानै जेब्ला बियो मोनो अब्ला माने बेखौ जोङो हाहैनाय जायो आरो। हाहैनानै जोङो जे। नआव लाबोयो बेखौ आथिखालावथ गोबां ट्रेक्टर जोंनो नानाय जायो गोदोथ जोंहा गोबां गोदोनि सुबुंफोरा माने। आथिंजोंनो मोसौफोरजोंसो जोंङो बेबादि नानायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो माने जोंहा गोबां फारागथि दङ गोदोनि आरो दानि बेबायदिनो गायखांनायनि उनाव जोंहा माने हालजांख्राबो जायो आरो आथिखालाव हालजांख्रा बेयाव माने जों गासैबो ज ज जालायनानै। माने बेबायदिनो बेदर आरि माने जानाय लोंनाय हुदा बिदिनो खालामो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
उनावहाय जेब्ला जों माइखौ नाखांना लाना हाखांना लाबोनानै माने जोंङो नानाय जायो नाखांनानै जों बेबदिनो माइखौ दिहुननाय जायो आरो बेबायदिनो माइ आबाद जायो। नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव। अ बेबादि दैज्लां बोथोर। माबादिहाय माइ गायो बेफोरनि बागै फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां। जोंनि ओनसोलावथ। दैज्लां बोथोराव दा गोबां रोखोमनि। गोबां। सुबुङानो गोबां रोखोमनि आबाद मावो। बेफोर आबादा औ। बेफोर आबादखौ जोंङो गोदोहाय नआव। थाखाय। नआव जानो थाखायल मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय जों दानि मुगायाव। समजों लोगोसे। रांखान्थि बेनि बेलायावबो जोंहा जोबोर गोनांथि जानानै फैदों। बेनि थाखायनो जोंहा। बे गोदोनि आदबजों आबादखौ मावालासिनो दानि गोदान मुगानि गोदान आबादबजों जोंङो आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो। गोदोथ' जों जोंनाहाय माइ गायो औ गोदोथ' जोंहाय माइ गायोब्लाबो बेवहाय हासार बायदिसिना होनायखौ जों नुनो मोनामोन नुनो मोनोमोनब्लाबो खायसे औ‌। नुनो मोनोमोनब्लाबो जों खायसे खायसे। खौ न'निनो गोबोरखि हासार बा जोंनि खानस्रि हासार बायदिसिनाखौ होनायखौ नुनो नुनो मोनोमोन नाथाय बेनि अनगायै। जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुबोबाय जेरैहाय जोंहा दा माइबाबो ओ। जोंहा बायदिसिना हासार बायदिसि ना रासायना रि हासार मुलि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बे रासायनारि हासार बाहायनानै जोङो गोबां फिथाइ थाइहोनानै थाइहोनायखौ। औ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंहा माइ आबादनि अनगायैबो जोंहा गोबां गुबुन आबादफोर दङ जेरै जोंहा थाइबें बानलु लेस्रा जिंखा पटल बेफोर मैगंफोरावबो जोंनियायइ गोबां मुलि एबा जोंहा गोबां बिबांनि बायदिसिना रासायनारि हासार। फोरखौ बे उन्दैनिफ्रायनो गायजेननायनिफ्रायनो जोंहा होनानै बेखौ देरनायालागै फाननो जानायालागै जोङो बेखौ रासायनारि हासार होनानै फेदेरनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोर मैगंफोरखौनो जानानै जोंनि देहायावबो। गोबां देहानि खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दै आरो दैस्लां बो थोराव जोंहा बेफोर मैगंखौ गायनायनि अनगायैबो गोबां फिथाइ सामथाइखौफोरखौ मोनो जेरै हारि दाजों गुब जोंनि ओनसोलावथ' दा थाइ जौ आबादफोरखौ बारा मावनायखौ जों नुनो मोना नाथाय जोङो गुबुन रायजोफोराव जोङो थाइजौ आबादफोरखौ दा दैज्लां बोथोराव समाव थाइजौखौ दिहुननानै जोंहा गोबां रां खामायनायखौ जोङो
औ नंगौ थिग बेबादिनो औ नोंथाङा बुंनाय बादिनो माने जोंनि ओनोलफोरावबो माने बेबादिनो माइनि अनगा माने गोबां आबाद मावनाय जायो आरोना जेरैहाय नोंथाङा बुंलांखादों लेस्राब पथल जिंखा माने बेफोर गासिबो आरो जोंना लाव दङ बेफोर लाव फोराबो माने जों रावफोरखौ खौबो गायनाय जायो आरो ना बेबादि लेस्रा लेस्राया गोबां रोखो फैथायो जेरै खायफा खायफा गोसोम बेबायदिनो जोसा लेस्रा बेफोरबायदियाव थानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। बेफोराव आथिखालाव माने जोङो बाजारफोरावबो फाननानै गोबां रां खामायनो हायो जेरैहाय जोङो बेयाव गोबां रोखोमनि रासायनारि केमिकेल गोनां बेबादिनो हासार बेफोरबायदि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो मुलि बायदिसिना एम्फौ थैनायफोरनि एम्फौ जानो हायि बेफोरनिबो मुलि फोरखौ जों होनायखौ नुनो मोनो आरो ना। बेफोरनि जो जोहैबो माने आथिखालाव जोंनि सुबुंफोरनाव माने गोबां रोखोम फुंनि देहाफोरा बेमार आजारजों साग्लोबबो खहा जालां अब्लाबो माने जोङो बेखौ थाबनो माने बेफोर बेमारफोरखौ जों नुनो मोना आरोना
औ नंगौ
गोदो गोदाय जोंहा बेफोरबायदि जानाय बेफोरबायदि हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन जेरैहाय जोंहा जिब जुनारनि खि बेफोरजोंसो माने जोङो बा मोसौनि खि बेफोरजोंसो जोङो माने मैगं थाइगंफोरखौ न'आवनो फैनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना आरो गोदोनि मेगं थाइगंफोरा माने गोबाव समसिमहालागै थायोमोन आरो आथिखालनि मैगंफोरा बेबायादि थाया आरो ना। दसे समनि गेजेरावनो साननै बा सानसे मानसेनि गेजेरावनो माने थाबनो लहायो थाबनो एम्फौ जायो थाबनो सेवलाङो बेफोरबादि खौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ
फोर माने गासिबो मुलियारि रासायनारि बेफोरबादि केमिकेल गोनां बुस्थु बाहायनायनि थाखायनो जायो होननानै आं सानो आरो ना।
औ नंगौ थारैनो नोंथां
नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो नागिरदोंबा फोरमायजागोन दे
औ जोंना दा दा दैज्लां बोथोर होनोब्ला गोदो जोंना दैज्लां बोथोराव ओ माइ आबाद खौनो गाहाय होननानै सानोमोन
नाथाय जोंना दा आबाद मावनायाबो समजों लोगोसे बोथोरखौ नाय नायलिया होननानै जोङो गोबां नुबोदों मा नो होननानै बुङोब्ला जोंना औ दानिया मेसें बोथोरावबो जोंना ओ आबादखौ मावनाय जाहैयो माइ आबादखौ मावनाय जाहैयो जेरैहाय ओ माबेबा गो एबा माबेबा बोरि जायगायावबो जोंनिया दानिया ओ मिसिं बायदिसिनाजों दै सारनानै माइ आबादखौ जों मावनायखौ दा ओ गोबां जायगायावनो नुनो मोनसै जेरैहाय औ। जोंनि खाथि खा खालानि ओनसोलफोरावबो जोङो माइ आबाद खौ बिदिनो ओ मेसें बोथोरावबो ओ दैज्लां बोथोरनि अनगा मेसें बोथोरावबो ओ दै सारनानै मावनायखौ जोङो नुनो मोनसै।
औ औ थेवबो दे नों अ औ औ।
समाबो जाबाय नों बिदिब्ला औ नोंथ नोंथांजों रायलायनाया जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला गोजोनथों नोंथां।